हेलौ
औ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दा फ्रि ना?
औ आं फ्रि ओरैनो दंथ'यो।
हमबा नोंथाङा आंजों आथिखालाव गावनि नखर गावनि गथ' गथाय दावगा होनाय एबा जिवाव बिसोरखौ गोरों गोरा गोजौ थाखोआव लानो थाखाय गावनि नखरा माबायदियै गथ'खौ माबायदि जोथोन लानांगौ बा माबायदि सि ओ आखल आखु मोजांनि थाखाय दावगालांनायाव हेफाजाब होनायाव माबायदि सोलिलांनो हागोन बेनि सोमोन्दै रालायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन बेथ' जोबोद मोजां आयदा जागायनो हागोन नोंथां।
औ दा नोंथाङा माबायदि सानो दा आथिखालनि मुगायाव गावनि गथ'खौ जौगालांहोनो बा गोजौ थाखोआव दैखांलाङोब्ला मोनसे न'खर बा गारजेन जानानै जों माबायदि सामलायलांनांगोन? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आंनि बायदिब्लाथ' आथिखालनि आथिखालनि मुगायावहाय जोंनि गथ' गथायनि थाखाय जोंनि बिमा बिफायानो गुदि जोथोन लानायाव जोंनि बिमा बिफायानो माने बिनि गुदि आरो मानो होनना बुङोब्ला सासे उन्दै गथ' उन्दैनिफ्रायनो माने सासे गथ'खौहाय बिमा बिफाया मोजां गियान आखल आखु फोरोङोब्लासो बे गथ'आ देरनानैहाय माने ओ जिउआवहाय माबा मोनसे। जाफुंसारनायखौ मोनोबा मोजाङै सोलोंथाइ लानो हायो आरो दावगानाय दावगानो हायो होननानै आं सानो बेवहाय गाहायै जोंनि बिमा बिफाया। नो ओ बिसोरखौ जो थोन लानांगौ आरो।
औ। जेरै फरायनाय टिउसन बिसोरखौ लांनाय फरायसालियाव नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ बेजों लोगोसे बिसोरनि आखल आखुखौबो उन्दैनिफ्रायनो मोजां दालांबासो बिसोर देरनानै एसे गावसोरनि गियान बा आखल आखुखौ मोजां खालामहैनो हागोन नङा होमबा।
औ नंगौ। मानो होनना बुंब्ला। उन्दै समावनो जोङो आखल आखुखौ दानानै लायाब्ला जोंथ बेखौ अ देरनानै जों बेखौ सोलाय होनो हाया नालाय माने मोनसे आखल गाज्रि आखला जुदि उन्दैनिफ्राइनो हुदा जायो ब्ला। जेरै जोङो उन्दै समाव ले खा सोलोंनायनि अनगायै गुबुन मोनसे बेलेक गाज्रि खामानियावसो नांथाबोब्ला बे गथ'आ देरनानै बे लेखा फरायनो गोसो जायै जायो बेनिखायनो बिसोरखौ ओ थि समावनो सोलोंथाइ लानाय आरो गोसे मोजां आखल आखु जेरै गेदेरफोरखौ सनमान होनाय उन्दैफोरखौ गावनिफ्राय उन्दैखौ अननाय आरो फोरोंगिरिनि बोसोन मानिनाय बिमा बिफाखौ जेब्लायबो सनमान होनाय बेफोरबायदि मोजां गियानखौ। जुदि जों उन्दैनिफ्रायनो ओ सासे उन्दै गथ'नो फोरोङो अब्ला निस्सय बे गथ'आ देरनानैहाय माने गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नोंथां बेनि बिनिस-बेजों लोगोसे गावनि बिमा बिफाफ्राबो गथ'खौ माबायदि रोंगौथि होलांनो थाखाय बेखौ नायनो रोंनांगोन नङा होमबा। जेरै बे गथ'खौ। गथ'खौ फरायनाय समावहाय। फरायसालियाव दोनलांनो हानांगोन। गावसोरनि थिउसन।
औ नंगौ।
बेजों लोगोसे गाव गारजेन। जुदि गथ'जोंबो बांसिन मोनाबिलि सम फुं सम बिसोरजों फरायनायाव हेफाजाब होफानांगोन बा बिसोरजों लोगोसे थाफानांगोन नोंगौना?
रैनो सैथो जोंनि माने खायसे बिमा बिफाफोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो माने गथ'खौहाय बिसोरो टिउसनावल' दोनलाङो बा फरायसालियावल' लांलाय लाबोलाय खालामो। आरो मोनाबिलि। समावहाय। लेखाखौ फराय फरायल' होननानै बुंनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय सासे उन्दै गथ'आहाय ओ बेयो हारसिङै फरायनो रो-रोङाबो जानो हागौ हयथ' बेजोंहाय माने बांसिनै बिमा बिमा आरो बिफाफोराहाय सम होनानै बेजों लोगोसे थाफानानै जुदि जोङो बे गथ'खौ फोरोङो अब्ला बे गथ'आ माने ओ बियो बेखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो सर' खालामलांबाय थायोब्ला बियो गावनो एसे देरनानैहाय ओ सम मथे फरायनो लायो लागोन। खौ आं नुहुरो आरो बेनिखायनो आङो जोंनि बिमा बिफाफोरखौ माने फरायनाय समावहाय गथ'फोरजों गथ'फोरनो सम होनायजों लोगोसे आरो गावबो बिसोरनो। गाव जा हायो फोरोंनानै। बिसोरनि ओ कपि जेरै जोङो फरायसालिफोराव मा खासे न'नि हाबा हरो न ङा होनबा। बेफोरखौहाय औ मावनो होनानै। गावबो थाफानानै फोरोङोब्ला माने मोजांसिन जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथांनि बुंनायबा गासैबो सैथो। आरो दाखालि बे जौगा बा गोनोखोआरि समावहाय गावनि गथ'खौ जुदि उन्दै समनिफ्रायनो गाव देरनानै मोजां जाजानो लुुबैयोब्ला थारैनो गावनि बिमा बिफाया बेजों गथ'खौ नांथाबना थानांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
दा बेजों लोगोसेनो खायफा गुबुन दा बिनि सायावहाय माखासे गथ'फ्रा गाज्रि सोलायलाङो। थार
औ।
मोजां आखल गुन होआबा उन्दैनिफ्राय बेसोर गथ' गथ'आ गाज्रि लाइनथिं थांनायनि सान्स सिखौ बा लामाखौ बांसिन नुहुर नङा होनबा?
औ नंगौ। बेवहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनो बांसिन गथ'फ्राथ' गेलेनानै मोजां मोनो नङा होनबा? ओ बिसोरो माने बांसिन बांसिनखौनो गेलेनानै हगार हरनो लुबैयो आरो बे समावहाय जोंनि बिमा बिफाया सांग्रां जानांगोन। जे गथ' जोङो गेलेनो होनांगौ माने गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोंहा देहायारि माखासे मुलाम्फा खौ मोननो हायो नङा होमबा? बेनिखायनो सम म थे गेलेहोनानै जुदि सम मथे फोरों फरायनो थाखाय थिनोब्ला आरो गाव बेनो सम होयोब्ला माने गथ'आ मोजां जालांगोनखौ आं नुहरो आरो जोङो उन्दै समावल' जोङो थाल लानानै जानाय नङा जुदि जोङो बेवहाय एसे देरनानै एम इ स्कुल हाइ स्कुल स्कुलाव फरायनाय समावबो जोङो। गथ'खौ जोंनो माने बबे बबे समाव गथ'आ बायजोआव ओंखारलांदों आरो बबे स समाव हाफैफिनदों बेफोरखौ माने नों जोरबो नांगौ आरो बे बायजोआव थांनानै मायदि लोगो जों लोगो जाहै दों बेखौबो जोङो थाल। माने नोजोर होनांगौआ जोबोद गोनांथार आरो मानोना जोङो खायसे न'आवहाय। न'निफ्राय ओंखारलांनानै खायसे गाज्रि लोगोफोरजोंबो लोगो मोनहैनानै माने बिसोरो खोब माने गाज्रि हुदाफोरखौ सोलोंनायखौ जों नुनो मोनो। बिनिख खायनो। बेफोरखौ नोजोर बोयोब्ला मोजां जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां थारैबो थारैनो आथिखालनि मुगायावथ' गेलेनायाथ' गावनि देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा। मानो होनब्ला बेजों गावनि सावस्रि देहा लोमजानाय माखासे गेलेनाय बा एक्सारसाइस खालामनायजों लोगोसे माखासे बेमार आजार फ्रा जोंनि देहाखौ नाख्रेबनो हाया। दा फरायनायजों लोगोसे बेफोरखौबो लांफानांगोन नङाब्ला नोंथां।
औ नंगौ नंगौ दानि माने टेक्नलजिनि मुगायावहाय जोङो माने बेफोरबायदि बायजोआव गेलेनायखौ खम नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
बांसिनानो माने मबाइलफोरावहाय बिजि माने उन्दै गथ'फोरखौबो जोङो ओ बिमा बिफाफोराहाय मबेलखौ मबेल हगारनानै होयो गोसो बायदि बिसोरो नायो बायजोआव गेलेनो थाङा बेफोरनि गेजेरजोंहाय जोंहा गोबां देहायारि खहा जानायखौ नुनो मोनो ओन्दै ओन्दै गथ'फोरा जुदि गोबाव सम मबेल खौ ओ मबाइलखौ उदां मेगनजों नायबाय थायोब्ला जोंहा बेवहाय गोबां ओ खहा जानायखौ नुनो मोनो जेरै खम बैसोआवनो जोंनि मेगनफोरा नुवा नुवा जान नुवा जालाङो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ बेनिखायनो माने ओ बिसोरखौ मबेलाव मबेलखौ हगारना होआलासिनो बिसोरनो बिसोरखौ जोङो सम सम उदां फोथाराव गेलेनोबो होनांगौ आरो बे गेलेनाय समाव बिमा बिफ फाफोराबो थानानै बिसोरो माबायदि गेलेयो बेखौ नायनांगौ नङाब्ला बिसोरथ' ओ खायफा गावजों गाव माने बुलायनानै जोखोमफोरबो जानाय जायो नङा होमबा बेनिखायनो आरो।
औ नंगौ नोंथां बेजों लोगोसे जानाय लोंनाय गावनि गथ'खौ टाइम मथेबो जाहोनाय लोंहोनाय बे फोरखौबो बिमा बिफाया नोजोर होनांगोन। नंगौना नङा नोंथां? नङाबा जानाय सम मथे जुदि जानायफोरखौ होआब्ला ओ गथ'आ फरायनाय लिरनायफ्राव गोसो जनाय नङा। नङा होमब्ला नोंथां बिमा बिफाया थि समाव बिसोरनो जा होनांगोन। थि समाव बिसोरनो ओ दै लोंनाय समाव दै होनो रोंनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ। मानि गासिबो ओ बेफोरथ' जोंनि देहायाव देहायाव जों देहायाव जोंहा बेफोरखौ मोन मोनाब्लानो जोङो जे जेबो मावनो गोसो जाया आरो मोजां मोजां जाग्राफोरखौ ओ हो फिन माने माखासे ओ औ सम मत मथे जाहोनांगोन।
थह सम मथे जानाय गैयाबा देहाया ओ लोरबां जालांगोन नङा होमबा।
औ नंगौ नंगौ।
औ
आरो जोंनिया माखासे आं बेखौ बुंनो लुुबैयो गोबां पेकेटनि मेथाइफोरखौ जानायखौ नुनो मोन‌ मोनोना बेजों जोंहा देहायारि खहासो जायो हायोब्ला गथ'फोरनो जोङो ओ फिथाइ सामथाइखौसो बांसिन जाहोनांगौ आरो।
नंगौ नोंथां। दा दे बिदिब्ला नोंथांजों आङो रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोन बाय। खोनथा दा जोंनाबो स समा गैला बेनिखायनो उननि समाव नोंथांजों फिन खनसे बाव रायलायफिननाय जासिगोन।
औ दे गोजोन्थों नोंथां।
गोजोनबाय दे।